खोनादों
औ होनोमबा नोंथां जोङो एसे आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो
औ जोंहाथ' मानोना आबाद गाहाय जों बर'फोराथ' आबाद गाहाय हारि हिसाबै जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावो बा माइ आबादखौ जोङो गाहाय आबाद महरै जों मावो बैफोरनि सायावनो
औ
एसे सावरायनोसै होमबा आं गिबियावनो एसे सावरायग्रोनानै होनोसै
औ औ नोंथां औ
जोंहा आबाद होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ माइ आबादखौनो जोङो मख'ग्रोनांगौ जायो। मानोना जोङो जों माइ आबादखौनो जोङो मावग्रोयो माइ आबादखौनो जों मावग्रोयो एबा जोङो बै माइ आबादनिफ्राय मोननाय माइयानो जोंनि जाग्रा गाहाय आदार बे ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार बिनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ मैखोमै जोङो मावोबा जोङो गिबियै गाहाय आबाद महरै जों मावो बेबायदिनो माइ आबादनि मावनायनि खान्थिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंनो माइ आबादखौ मावनो थाखाय खोथिया फोग्रोनांगोन बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो माइ बेगर बे माइ बेगर एबा जोलै बेगरखौ जोङो
माखासे समाव माने सिगांनि गायनाय मोजां बेगरखौ जोङो सायख'नानै दोनखायो आरो दोननानै जेब्ला बे बोथोरा सफैयो खोथिया फोनायनि बोथोर जेरै बैसागो बोथोर समावनो जोङो बांसिन फैयो बेबायदिनो जोङो बैसागो बोथोर बैसागो दाना सफैब्ला बे बैसागो दानाव जोंङो हालेवनानै दुब्लियाव हाब्रु खालामनानै ओमफ्राय ओ बै बे माइ बेगरखौ बा खोथिया जोलैखौ जोङो दैयाव सोमगोरनानै लानानै उनावहाय बियो बोखांनानै दोनो बोखांनानै उनावहाय बियो गाजा एसे गोलाव गोलाव हरोबोलाथाय जोङो बै हाब्रु खालामनानै लानाय दुब्लि फोथाराव जोङो फोनानै होयो आरो।
औ ओम
ओम फोखांनायनि उनाव जेरै लाव जेरै दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव बियो जेब्ला जौगोन देरगोन लावगोन अब्लानिया जों बेखौ फिन फुफिननानै जोङो बेखौ आरोबाव बै हाल एवनानै जोङो दुब्लिफोराव बेखौ फुनानै जोंङो मुथा खाना लांना रोगानानै जोङो बेबायदिनो बे गायहैफिनो आरो गायनांगौ जायो। गायनानै बेबायदिनो गायो गायनानै दोन्नानै जोङो ओमफ्राय जोथोन जोथोन लानांगौ जायो नांगौ नांगौ समाव दै होनांगौ जोङो ओमफ्राय आरो जोङो माखासे समाव जों बेनो हासारनिबो गोनांथि जायो जों हासार होयो। ओ गोदोनि समाव जोङो बेबायदिनो गोबोरखि हासार बेफोरबायदि न'आवनो बानायनाय माखासे अर्गेनिक हासारफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो मोन। नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला जों आथिखा लाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला जेरै हाथाय बाजाराव मोननाय बा ओ बिगियानारि आदबजों जोङो रासायनारि बाहायनायखौ नुनो मोनोसै। ओम बेबायदिनो जोङो होनानै उनावहाय दान थाम बा दानब्रैनि गेजेराव बियो फिथाइ थायनानै मोनो आरो माइआ। मा होनो जेब्ला मोनो अब्लानिया जों बेखौ हाना लाबोनानै न'आव मारा होफैनानै जोङो सान्दुङाव फोरानना उनावहाय नांगौ बिबांनि बोसोरसेनि थाखाय जों जानांगौखौ ओ बाख्रियाव सोनानै लाखायो बिनि उनाव ओ गोबां बा नाङैखिनिखौ गोबां बारा जानायखिनिखौ जोङो हाथाय-बाजारावफोराव फाननानै हरो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ फाननायनि बदलै जोङो मा मोनो रां मोनो बे रांजोंनो जोङो आरो माखासे हाबाफोराव बा खामानिफोराव जोंहा मदद जायो आरो। बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावो ओ बिनि उनाव बेहाय आरो जोङो बे दैज्लां बोथोरावनो माखासे मैगं-थाइगं बेफोरखौबो जोङो मावनानै लायो गावसोर न'आव जानो थाखायनो। बांसिन जोंना माने न'आव जानो थाखायनो गायनानै लायो आरो बा आबादखौ जोङो बे मैगं-थाइगंनि आबादखौ मावो, ओ ओ मालाबा ओ खायसेफोरा बिखौ फाननो थाखायबो बा बेनिफ्राय फाननानै रां खामायनो थाखायबो बेखौ मावो। जेरै बैफोर आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै मैथाफोरखौ जों मोननो हायो। लोगोसे खुमब्रा, ओमफ्राय सबायबिमा, खांख्रिंखला ओमफ्राय ओ थारुनफोरखौ जों गायो। ओ बेफोरबायदिखौ जोङो सरासनस्रायै बयनावबो ओ माने नुनो मोनो आरो बेफोर बायदि आबाद मावनायखौ ओमफाय मिस सिं बोथोरनि आबाद होनोब्लाथ' जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो आबाद मावनायखौ माइ आबाद मावनायखौबो जों नु नुबावो मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावो जेरै जों आसु माइखौबो जों फोनाय नुयो। बिनि उनाव आथिखालाव ओंखारनाय माखासे गोदान गोदान ओ मुं होजानाय ओ बेफोरबायदियैनो माइफोरखौ जेरै खोथिया फोनानै बेखौ फुनानै दैज्लां बोथोरनि बायदिनो गायो आरो मेसेङावबो ओम बेफोरबायदियैनो गायो ओमफाय आरो माखासे फिथाइ-सामथाइनिबो ओ आबादखौ मावो जेरै तरमुस स्ट्रबेरि आरो आथिखालाव गोदान गोदान फैनाय बेफोर फिथाइफोरखौबो मावो ओमफाय उनाव बेसर, सबाय, सिबिं बैफोर आबादखौबो जोङो मावो दा बेफोरबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो अ नोंथांनि बायदिब्ला मिथिनाय बायदिब्ला मा मा आबादखौ मा नोंसोरनिथिं बेबायदिनो मा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथां
औ जों गामियारि जेनेबा गामियाव थाग्रा मानसि हिसाबै जेनेबा आबाद होनोब्लाथ' जोंहा दा जेरै नोंथाङा बुंदों माइ आबादानो मेन नङा होमबा?
औ नंगौ।
जिहेथु आबाद होनोब्ला जोंना गामियारियाव थाग्रा माने फ्राय गासिबोआनो माने आबाद आबादखौ मावजोबखायो आरो मानि थाखाय होनोब्ला जोंना आबाद नङाब्ला जों माजों सोलिगोन नङा होमबा बा जों जोंनि मेन सोलिनायनि राहायानो जाहैबा जों मेनै सोलिनो हानाय राहा लामायानो जाबाय जोंना माइ आबाद जिहेथु जों बेखौहाय रावबो रोङै गैया माखासे आबादफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो रोंगौथिनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा
नोंगौ
जिहेथु माखासे मैगं थाइगंखौ आबाद खालामनो थाखायबो जोङो माखासे रोंगौथि गोनां रोंगौथिनि माने गोनांथि जायो जिहेथु जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गायोब्लाबो जोङो माखासे मा समावहाय बोरै मा खालामनांगौ माने माखासे जोङो बेफोरनि गोनां रोंगौनि गोरों माने रोंनांगौनि गोनान गोनांथि फैयो आरो जिहेथु बेबायदिनो जोंना माने बोसोरै सोलिबोनाय मथे जोंना मेइनलि माने गासिबो माइ आबादखौहाय सबबो माने रोंगौ हिसाबैहाय बा माने इजि हिसाबै माने सरासनस्रा माने ओ गोरलैयैनो मावनो हायो बा माने रोंखानाय आबाद होननानै माने मेन आबाद आरो बे आबादखौ मावोब्ला माने जाखागोन बा मोनसे आसा थाखानाय बा माने बोसोरसे बोसोरै सोलिनो हानाय माने बेफोरबादि मोनसे माने बेयो जाहैबाय मेन आबाद आरो जोंना माइ आबादाहाय
नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंना माइ आबादानो जोंनियाव बोसोरसेनि जानाय आरो एसे एनै फाननानै माखासे रांजों जोङो बे बोसोरसे खिनि माखासे खरसा खालामनायफोराव बाहायनो हानाय रां आरजिनाय बेफोरबायदि गैया जोंना बे माइ आबादनिफ्रायनो फैनाय जायो आरो
नंगौ
आरो बे बायदिनो थाबाय जोंना जुदि बारिया एसे गुवारबा जोंना गय‌ आबाद गय आबादाथ' माने सबबो माने एसेब्लाबो बा सोरनियाबा जायगा गैयाब्लाबो माने एसेब्लाबो माने बेखौ दस दसथा बा जिदाल नैजि दाल बेफोरबायाददिखौ माने सबबो माने बारियावहाय गायखायो आरो खारन जोंनो गयखौ जोंनो जानो थाखायबो नांगौ नङा होमबा न'आवहाय मानि थाखाय होनोब्ला जोंना आलासि उलासि फैयोबा जोंना गय फाथै होग्रोनाया जोंनि ओ मोनसे नियम जेहेथु गामियारियावहाय गामियारि ओनसोलाव जोंना थाङोब्ला फार्स्टआवनो सियार होनानै जोंना गय गय फाथै सुनै होग्रोदो बेफोरबायदि नियम माखासे जिहेतु आलासिफोर फैयोब्ला बा जोंना सरासनस्रा न'आव ओरैनो थानायावबो जोङो ओंखाम जाखाङोब्लाबो जोंना ओ गय फाथैखौ जों जाखायो नङा होमबा
नोंगौ
जिहेतु बे गयाबो जोंना बिदिनो जानो थाखायबो आरो ओ फाननानैबो जों बेखौहाय माने गोबां बोसोराव बिदिनो माखासे बुस्थुफोर आरजिनो हानायनि रां फैयो बा न'खर सोलिनो हानायनि रां फैयो आरो बेफोर जाहैबाय जोंना माइ आबाद आरो गय आबादा जोंना मेन जाहैबाय आरो बे मोननैयाहाय बिनि उनाव थायोब्ला जोंना माखासे मैगं थाइगं जेरै सबायाइफोर जों ओ सबाइफोरखौ जोङो गामियावहाय बिदिनो ओ फालांगि बा फाननो थाखाय आबाद माने मावनायखौ खम नुनो मोनो आरो सबाइ आबादफोरखौहाय जिहेथु जोंना माने दै दै दङ मोनसे ओ जायखौ जोङो सकर खाथि दै होननाय बुंनाय जायो आरो बियो माने हाजो सिंनिफ्राय फैनाय दै आरो माने बिनि खर'आवहाय माने बेनि खाथि खालायावहाय दैया माने दैजलां समावहाय गिदिर जायो नालाय बिदिनो बाला बुखोनानैहाय माने बेयावहाय दै थाया बा ओ बेयावहाय दैनि जिङाव माने माखासे जायगायाव दै थाया नङा होनोमबा माने दै सिङावनो माने सर लांनाय बायदि बेबायदि माने गोरान जायगा जानानै थायो बेफोर बेफोर जायगाफ्राव माने बाला बालाबारि जायगायावहाय माने जोंना ओ बिदिनो माखासे जोङो सबायाइ आबाद आरो आलु आबादफोरखौ गायनाय जायो आरो जेरै माने जों ओ बालासिरा हायावहाय जोंना आलु आबादखौ गाव मे गायोब्ला जोंना आलु बेदराहाय माने गिदिर गिदिर थाङो मानि थाखाय होनोब्ला जोंना माने बे बालासिरा हायावहाय बालाया गुरै जायो नालाय माने आलु फिथरा माने देरनायावहाय खस्थ मोना जिहेथु माने जि आ जि आबादा माने सिङाव बेदर थांग्रा आबाद माने बेखौहाय जोङो ओ हा गुरै हा गुरै हाफ्राव मावनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
मानि थाखायनोबा नों सिङावहाय बेदरा देरनो थाखाय हाया एसे माने गुरै जानांगौ आरो हाया गोराब्ला माने बेदरा देरखनो हायाबा माने दंफांफ्राबो एसेबां मोजां जाया बेबायदि आरो जिहेतु सबाइ आबादफोरखौबो जोङो बेफोरबायदि जायगा थायोब्ला जों गायनानै न'नि न'आव जानो आन्थाखौ जों गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना थाहैबाय बेसर सिगांनि समाव एसे नुयोमोन माने बेसरफोरखौबो जोङो न'आवनो बिदिनो ओ एसेखिनि बा दब्लायनैफोर गायनानैहाय जोंना बेजोंनो माने ओ फेरेदनानै थाव जानायखौबो आं मोनबोदों आरो जोंनि न'खरावनो जोंहाबो माने बेबायदिनो बेसर आबादखौ माने बानायनाय जायोमोन आरो बेसर आबाद गायनाय जायोमोन आरो बेसर आबाद जिहेतु न'नि गायनाय बेखौ फेरेदनानै मोननाय थावा माने ओरैबायदि मोजां जायो आरो ओंखाम ओंख्रि माने ओंख्रिफोर संनाय बा माबा मोनसे एवनाय बेफोराव होनो थाखायहाय माने बेयो आरो बिराद मोजां जायो आरो बे न'नि बेसर गायनायनि बे बेसरनि थाव फेरेदनाया
नांगौ नांगौ
आरो बे बेसर फेरेट खांनानै जिहेथु बे साबाया थायो नङा होमबा
औ
बेखौहाय जोङो बे न' न'आव न'नि फुख्रियाव ना हागारनाय जे थायो माने बेवहाय गारनानै होयोब्ला जोंना नायाबो माने गोबां थाब देरो आरो
औ
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ औ औ बेयावनो दोनथ'सै औ नोंथां
दोन्थ'बाय